औ
औ हेलौ खोनादों दे औ खोनादों दे आब' बुं
नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ दे सावरायनो हागोन दे आब'
औ जोंनि गेलेनाय खेलाफोरनि सोमोन्दै आं सावरायनो सानदोंमोन
औ दे सावरायजागोन दे आब'
औ जोंनाथ' गेलेनो थाखाय गोबां खेलाफोर दङ नङा होमबा
औ दङ आब'
जेरैहाय फुटबल क्रिकेट भलिबल बेडमिन्टन गेलेनाय फोर दङ
औ दङ आब'
बेफोर गेलेनायफोरखौ गोबां बायदि रोखोमै गुबुन गुबुन आयदायै गेलेयो
औ
जेरै क्रिकेट बलखौ थखनजों बुनानै गेलेयो
औ-औ
आरो फुटबलखौ आथिंजों जोनानै गेलेयो
औ
भलिबलखौ आखाइजों बुनानै गेलेयो
औ नंगौ आब'
बेडमिन्टनखौ रिकेटजों बुनानै गेलेयो
औ नोंगौ
हकिखौ थकनजों गेलेयो
औ नंगौ
बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै बेफोर खेलाफोरखौ गेलेयो आरो
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो जोंनाव गोबां गुबुन गुबुन माखासे गोदोनिफ्राय गेलेनाय खेलाफोरनि मुंखौबो आं दा फोरमायथिनोसै
औ दे
जेरै जों गोदो उन्दै समाव ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन
औ
थाखोमालायनाय गेलेयोमोन
औ
बेबायदिनो सिला उरायनाय गेलेयो खारनाय बारनाय गेले लेयो
औ
अन्थाइ खुबैनाय
औ
टेबोल टेनस लं टेनस मार्बल
औ-औ-औ
दुरुं बोनाय लुद
औ
सि सेबा धाबा बक्सिं टाइखन्द' दाउला सौलायनाय सक्लेट दरखांनाय गोलाव बारनाय दुरुं बोनाय खमलायनाय गरराय दाब्रायनाय गोजौ बारनाय गोबां खेलाफोर गेलेयो आरो जों
औ गेलेयोमोन
मुलुगाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गेलेनायफोर दङ आरो
औ दङ
गेलेनाय बादायलायनायफोराव जोबोर मुजिहाबनायबो दङ आरो
औ-औ दङ
आरो गेलेनायजों लोगोसे मानसिया गावनि आथिङाव गाव गसंनोबो हायो नङा होमबा गावखौ मुलुगाव गावखौ मुलुगाव सिनाय थि हायो आरो मुंदांखाबो जानो हा यो जेरै मेरि कमा सासे मुंदांखा ओ बक्सिं गेलेगिरि नङा होमबा बिथाङा सासे बिथाङा सासे आइजो बिथाङा बक्सिं गेलेनायजोंनो गावनि सिनायथिखौ मुलुगाव सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै गावखौ सिनायथि होनो हादों
औ नंगौ नंगौ
आरो गेलेनाया जोंनि गोसोखौ रंजाहोनोबो हायो
औ-औ
गेलेनायफोरा जोंनि देहाखौ मोदोमखौ राफोद बो खालामनो हायो।
औ नंगौ
गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान बुद्धि आरो सोलोफोरखौबो जों जौगाखांहोनो हायो
औ नंगौ आब'
गेलेनाय बादायलायनाया जोंनो जुजियारि गुनबो बांहोयो
औ
आरो जों सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा जों सासे मुंदांखा सुबुंबो जानो हायो
औ-औ नंगौ
टेन्दुलकाराबो बेबायदिनो क्रिकेट गेलेनानै गावखौ सासे मुंदांखा गेलेगिरि हिसाबै सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै भारतनि सासे मोजां क्रिकेटार हिसाबै मुंदांखा नङा होमबा
औ नंगौ
आरो पले पेलेखौथ' फुटबलनि राजा होननानैबो मिथिनाय जायो
औ नंगौ
फुटबलनि राजा होननानै बुंनाय जायो पेलेखौ पेलेयाबो सासे मोजां फुटबल गेलेगिरिमोन
औ नंगौ
बिथाङा गावखौ मुलुगाव सासे फुटबल गेलेनानैनो सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै गावखौ सिनायथि होनो हाबाय
औ औ नंगौ आब'
बेबायदिनो चाइना नेहलाबो बेडमिन्टन गेलेयो बिथांङाबो बे गेलेनायजोंनो मुलुगाव सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै गावखौ सिनायथि होनो हादों।
नंगौ नंगौ आब
बेबायदिनो गेलेनायजोंबो मानसिया गावनि आथिंङाव गाव गसंनो हायो। बा सासे हादोरनि बा मुलुगनि सासे सुबुं सम्फद जानो हायो आरो
औ नंगौ आब
बेबायदि गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै गावनि खामानिखौ जि ओ गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां
औ
सुबुंङा गावखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हायो आरो गोबां धोन सम्पतिनि बिगोमाबो जानो हायो।
औ
बेबायदिनो देहायाबो राफोदै थायो।
औ
होननानै जों बुंनो हागोन।
औ नंगौ
दा गेलेनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनानै होदो।
औ जोंना गेलेनाय होननानैथ' जों गोबां माने सुबुंफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों देहाया जोबोद राफोदै थायो होननानै जों मिथियो
औ
बे आयदाखौ जोंङो फोरमायलायनाया जोबोद गोनांथार नःङा होमबा आब'
ज
दा नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां खेलाफोर दंङो जायखौ जों गेलेनानै गोबां रंजानाय गोजोननाय मोनो गावनि सुखु दुखुखौ जोंङो बावनानै थानो हायो आरो देहायाबो फारसेथिं मोजाङै राफो खदै थायो।
हारसिंङै थायोब्ला गोसोआ जोबोद दरसि मोनो लोगोफोरजों खेलाफोरखौ गेलेयोब्ला एसे जोंङो स्रां मोनो रंजानाय मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि देहायाबो मोजां थायो नालाय आरो जोंङो गावखौबो जों सासे हादरनि बा न'खरनि बेबायदिनो जोंङो मुं लाखिनो हायो मोजां गेलेगिरि जायोब्ला
औ
आरो औ जेरैहाय नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो मेरिकमा एसे बक्सिं गेलेगिरिब्लाबो बियो एसे आइजो आइजोयानो जुदि बेफोरबायदि मुंदांखा खालामनो हायोब्ला आ सुबुंफ्रा गुबुन सुबुंफ्रा मानो हाया जानो हागोन नाजानाय फोथायोब्ला गासैबो जाफुङो नङा होमब्ला
औ
औ गोदोहाय उन्दै समाव ओंखाम ओंख्रि खेला गोबां गेलेयोमोन जों आरो आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेनाय नुलिया जोङो जायनि जाहोनाव बिमा बिफाफ्रा मबाइलजोंनो गथ'खौ ओ दोननानै खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो उन्दैफोरखौ खौ बिदिनो गथ'फोरखौ लामाफ्राव हगारना हरलिया जायनि जाउनाव गथ'फ्रा गथ'फ्रा बांसिन माने ओ मबाइलजोंनो थानानै मेगन मेगननि बेरामफ्रा गोबां जादों मेगननि पावारफ्रा थांदों औ आरो दाना माने गथ'फ्राबो मबाइल नङाब्लानो जालिया उन्दै उन्दै समावनो मबाइल लासै आरो बेजोंनो माने खेला ओ मबाइलाव प्रिफेयार खेला मोनो बा लुदु खेला मोनो बेफोरबायदिजोंनो माने गेलेनानै टाइम पास थासै लेखा फरायाव फरायलिया बिदिनो अलसिया जाबाय आरो ओ लामा सामायावबो ओंखारलिया न' सिङावनो थायो आरो सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौबो ओ खोनासंनो ओ बिसोरो गोब्राब मोनसै आरो गोरा बाथ्रा होननानै बिसोरो माने रागा जोङो थाब थाबनो बेबायदिनो गोदोनि समाव बेफोरबायदिया माने गैयामोन नालाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायानो होन खिखर गेलेनायानो होन गिला गेलेनायानो होन बहाबा मार्बल गेलेनायानो होन काबादि गेलेनायानो होन आरो जोङो रिदि रिदि दाननानै गोबां गेलेयोमोन नाथाय बेफोरखौ आथिखालाव नुनो गैला काबादिया नाथाय नेसनेलसिम थांबाय थांनाया अब्लाबो ओ जों दिनैसिमबो माने बेफोरखौ जोङो गोबां मानसिखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोना लामा सामायावबो नुनो मोना औ दै दै सानस्रिनाय खेलाया जोबोद मोजांमोन गोदो जोङो गोबां गेलेयोमोन आथिखालाव दैयावनो दैखौनो सानस्रिनो रोंलिया जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा माने दैफ्राव गब'नानै थैनो थैनायखौ जों नुबोगासिनो दङ बेफोर नो माने औ बेफोरनो माने गोबां ओ जेंना लाबोयो सुबुंनि जिउआव गेलेनो नांगौ देहायाबो मोजां थायो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथियो बबेबा मिथियैखौबो मिथियो
औ
बिदिनो दाउला सौलायनाय दाउला सौलायनायाव जोबोद इटारेस जायो माने सानै मानसि थायो सानै मानसिजों सौलायनांगौ आरो सौलायनायनि गेजेराव जाय हारियो जाय आथिंखौ हायाव ओ गानाय जायो बेखौ जोङो थैबाय होननानै साननाय जायो नङा होमबा आब' औ टाइगान औ जेनबाय होननानै जोङो साननाय जायो आरो आरो जोङो टाइकुन्द' औ औ दे दे आब'
बुंनाय
दोनथ'नोसै
औ औ दे आब' दे दोन्थ' जागोन दे आब'
औ दे हराबो थौबाय
औ दे दे आब' होनबा गोजोननाय मोनबाय
दे गोजोन्थों